हेलौ
ओ हेलौ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों ना नोंथाङा? औ आं खोनादो।
औ औ खोनादों। औ नोंथाङा सम दंना?
औ दङ दे नोंथां सम औ दङ।
दे जुदि नोंथाङा सम दङब्ला नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
औ औन मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
औ औ ओ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि बर' जोंना
औ औ
रायलायनो नागिरदों आरो दा नोंथाङा बिदिब्ला माने जा मिथिगौ नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आरो आंबो माने आंनिफ्राय जा मोनथिगौ बेखौ माने फोरमायनोसै नोंथां।
औ नों
ओ जोङो माने बर' फोरनि जानाय लोंनायाव गाहायै होननो थाङोब्ला माने जोङो खारै ओंख्रि जानानै नोंथाङाबो जेराव खारै ओंख्रि जाखाया होमबा औ दा बिदिनो खारैनि बेलायाव जोंहा जेरै अनला खारै अनला खारैजों बिदिनो दाउ जायो दा बिदिनो अनला खारैजों औ दाउ आरो सबायजों साम' नारजिजों अमा बिदिनो एम्फौ लाथा नाफाम बायदिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा दा बिदिनो जोङो जेरै सबा मा होनो बिदिनो नारजि माबा ओ जेरै जोङो फोरमायना होलाय बेनि सोमोन्दै
उम थारा नोंथामदो
दा
ओहो खोना फायाखै
ओ जेनबा जे दाउ जेरै अनलाजों दाउजों जायोना नोंथां दा बेखौहाय जोङो माबोरै सङो बा मारै बानायो होनना बुङोब्ला जोङो ओ गिबियाव माने जोंनो अनला संनो थाखाय माने जेनेबा जोङो दाउजों संगोन ना बे दाउजों संनो थाखाय बे माबोरै अनलाखौ अनलाजों दाउजों माबोरै संगोन बेखौ माने नोंथांखौ एसे फोरमायनो होदोंमोन
औ औ औ जागोन दे। औ माने जोंहा बिदिनोन अनला संनोबो आरो ना अनला खारै एबा दाउजों मोनला सोंनो सङोबा आरो ना ओमफफ्राय माने जोङो बेखौ माइरंजों बानायनाय जायो आरो ना माइरंखौ जोङो सोमनानै लाग्रोबाय आरोना बिदिनो मोनसे गामला एबा बिदिनो बेलेगाव आरो जायोयाव माने बिदिनो गामलाय एबा बिदिनो सौजाग्रा आरो ना जायखिजाया ओमफफ्राय बिदिनो जोङो माइरंखौ बिदिनो सोमना दोननो दसेनि थाखाय जेब्ला बियो रुइयो रुइनानै जोङो खौ बोखांना दोनो आरो दसे दसे सम बोखांना दोननानै जोङो जेब्लाय एसे रास्रोयो जों बेखौ वाल एबा दि खिदियाव देयो आर ना देनानै जोङो बेखौ औ बिदिनो मिस मिस देनानै जोङो बेखौ जेन'बा माइरं गुन्दैखौ जोङो अनखौ माइरं अनखौ जोङो न मबा नान ने बिदिनो जोङो दाउजों सङोबा आरो ना दाउजों सङोबा जोङो हमजना लाग्रोनानै बिदिनो जोङो एवफ्रामना लाबाय आरोना दाउखौ। एवफ्रामना लानानै जोङो बिदिनो जेराव जोङो अन गुन्दैखौ होगोन आरो ना बेयाव जोङो दै गुदुं फुदुंना लाबाय। गुदुंनो बिदिनो फुदुंना लानानै जोङो जेब्ला बेयो गुदुंथार जायो दैया बे समाव जोङो अन गुन्दैखौ सारनानै होयो आरो ना औ। औ औ नंगौ अन गनैखौ जोङो औ दै गुदुंङआव बिदिनो जोङो बिदिनो सारलाना होयो आरो ना सारलाना
औ औ बेखौ माने सारनायनि उनावहाय जोङो गोबां सागं सानांगौ बा
औ नंगौ नंगौ मानो होनबा जों सागं साराबा बेयो गथ' थाखाना थायो आरो ना औ ना थाखाना थायो औ। बिनि थाखायनो जोङो साव सारनाय जायो आरो बेयाव ओमफ्राय आरो जोङो बिदिनो दसे सम दोनानै जोङो दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरो ना।
औ औ बेवहाय माने औ आरो बेवहाय माने खारै ओंख्रि संगोन नालाय बेवहाय माने खारै खौ होनाय जायो आरोना दा बेवहाय खारै होनायखौ जोङो बा खारैखौ मानिफ्राय मोनोब बा माबारै जायो होनना बुङोबा जोङो माने खारैखौ जोङो आथिया थालिर बिफांनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरो ना माने आथिया थालिर थ' माने जोङो गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानफायनाय जाबाय बेखौ दानफायनानै जोङो जिरनानै माने बेखौ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो बेखौ ओ सान्दुुंआव फोरोंनानै जेब्ला बियो माने रानगोन अब्लाथाय बेखौ जोङो ओ सान्दुङाव फोराननानै रानबाथाय बेखौ माने जोङो सावनाय जायो सावनानै जिहेथु बेनि हांगार ओंखारोना? सावनानै जे हांगार जायोबा उखुन मा बेनि हाथ'फ्ला ओंखारो बेखौ माने जोङो दैयाव बिदिनो लगायनानै बा दैयाव सोमनानै जे
सोमना दोनो आरो बिनि रोसिखौ।
औ खारै होननानै बाहायनाय जायो औ खारै होननाय जायो आरो औ बे खारैया माने गोबाव
औ।
जायो आरोना नोंथां माने बिदिनो माने बे खारैखौ जोङो अनला खारयाव होनोबावौ जायो औ अनला खारयाव होनानै बिदिनो लावजों सङोब्ला एवफ्रामना लानाय दाउखौबो बेवहाय गारसोमना होनानै जोब्लानाय कि नांगौ जखानि जेनेबा ओ जेसेबां एसे रानजब जान जासिम माने नांगौ सखानि माने ला आखिनानै जोङो बेखौ माने फोमोननानै बा मोननाय जायो आरो बेखौ माने खांनाय जायो दा बेबायदिनो अनला ख्रिजों दाउजों बा अनला खारैजों दाउजों जानाया जायो
बिदिनो औ औ औ बिदिनो संनाय जायो आरोना औ नंगौ नोंथां। मा होनो नों दां खोनायाखै
हेल' नोंथां औ औ माने एम्फौ लाथा होनना बुंनो थाङोबा जोङो माने खोनादोंना नोंथां?
अ
एम्फौ ला था एम्फौलाथा खोनादों औ दा बिदि दिनो जेरै जोङो एम्फौ लाथा होनना बुङोब्ला माने बेखौबो जोङो माने स्क्रिननिफ्राय मोननाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ सिखिरिनिफ्राय बिदिनो औओं नंगौ नोंथां
औ सिखिरि दै दैयो बिनि उनावहाय बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारो फिसा ओंखारनायनि उनाव बिदिनो बेनिफ्राय एम्फौ जायो एम्फौ जानानै बिदिनो बेवहाय मा जायो बे एम्फौआ माने इन्दि बिलाइ होनांगौ जायो बे एम्फौखौनो माने लाथा एम्फौ बुंनाय जायो बेवहाय माने दि बिलाइ ओ माने उन्दै समाव बा फिसा समाव बेवहाय माने फिसा बिलाइ होना दोननाय जायो बिदिनो जेब्लानाखि देरलांबाय थायो अब्लाथाय जोङो बेखौ माने बिलाइ गेदेरनि सायाव गेदेरसिन होलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
नुनो मोनो
बिदिनो बिलाइ होलांनायनि उनावहाय जेब्ला ओ बिदिनो बिमानि महर लागोन गिदोर जागोन अब्लाथाय जोङो बेखौ माने ओ गोमोन जानायनि उनाव खांनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ
नोंगौ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ आरो बे माने जेनेबा दान मा होनो गिदिर जानायनि उनावहाय जेब्ला बिमा जायो अब्लाथाय जोङो बेखौ माने गोमोन फैयोब्लाथाय हमनाय जायो आरो ना नोंथां, बेखौ हमनायनि उनावहाय माने बेखौ माने गिबियाव ओ फिथोब थोबनो था माने जोङो बिदिनो मा होनो खौ थालिरनि बिलाइ गोरान बेवहाय माने ओ बेखौ माने सोनानै दोननाय जायोबा बेवहाय माने फिथोब थोबनो थाखाय बेखौ दोन्नाय जायो ना एम्फौला था गौमोनखौहाय जेब्ला बे सानथाम बा साननैनि उनाव जेब्ला फिथोब थोबो अब्लाथाय बे फिथोबनिफ्राय माने बेखौ बोखारनानै माने एम्फौ लाथाखौ जिरनाय जायो बेखौ जिरनानै जेब्ला एम्फौ लाथाखौ जिरनानै जेब्ला ओंखारगोन बा एम्फौ गोमोना बेखौसो माने जोङो जानाय जायो आरो बेखौ माने माजों जायो होनना बुंनो थाङोबा जोङो बेखौ खायसेया ओरैनो गोजा एवनानै जायो आरो खायसेया औ खायसे आरो बिदिनो जेरै अनलाजों एम्फौ लाथा जायो बिदिनो माने बेखौ जों मोनो आरो बेखौ माने जोङो फाननानै जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रां खामायनो हायो आरो बे फिथोबनिफ्रायबो जोङो खुन्दुं दिहुननो हायो बिदिनो जोङो माने एम्फौलाथा फिसिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा माने गाव गावनि न'खरखौ बा संसार खौ बिदिनो सुंस'लांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां दा बेनि दा बेबो मोनसे जायो जोंनि बर'नि जाग्रा गुबै ओ जानाय लोंनायाव आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जे नाफाम नोंथाङाबोथ' मोन्थिखायो नाफामा जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा जाग्रा। बे जोंनि मोनसे ट्रे-ट्रेडिसनेल जायखौ बुङो ओ बेखौ माने ओ जोङो माबोरै मोनो बा मानिफ्राय जायो होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो नाफामखौ गिबियावनो जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय ना नांग्रोगौ जायो बे नाखौ जोङो खायसेया गेदेरखौबो बानायो खायसेया बिदिनो फिसा नाखौ बानायो दा उम बिदिनो नाखौ जोङो ओ नाफाम देनो थाखाय गिबियाव फोरानना दोनग्रोनांग्रौ जायो बेखौ माने फोराननानै जेब्लानोखि बे नाया गोरान जायो ना अब्लाथाय बेखौ माने ना फाम देनो थाखाय जोङो ओ लाबोनाय जायो बेखौ फोराननानै जेब्लानोखि गोरान जायो अब्लाथाय जोङो बेयावहाय नाफाम देनो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो उवाल नांगोन उवाल जों देनांगौ नाथाय दानि दिनावथ' जोङो गोबां खौनो उवालड खौ नुनो मोना ओ दिंखि जायखौ बुङो बेखौ मा बेजों माने देनायखौ नुनो मोनो औ दा बेवहाय माने ओ थास'जों देनो थाखाय जोंनो माने नाफाम देनो थाखाय जोंनो माने थास' थास' बिसं बा थास'नि थारा जायखौ बुङो दुदालि थास' बेव बेम बेनि थाराखौ माने जोङो बांसिन होनायखौ नुनो मोनो बे थास' खौ होयोब्ला माने बांसिन गोथाव जायो बा मोजां जायो होननानै जोङो बुङो बेनि थाखाय जोङो बेजों बांसिन देनायखौ नुनो मोनो। दा बिदिनो जोङो बेखौ देनानै बिदिनो थास'खौबो हाना लानानै बेवहाय माने होनानै बे जों मिलायनानै गुन्दै खालामनानै देलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेब्लानोखि गुन्दै जागोन अब्लाथाय बेखौ जोङो माने ओ नाफाम देनाया जायोब्ला नाथाय जोङो बेखौ औवानि हासुं दाननाय जायो बेवहाय माने औवानि हासुङाव बिदिनो सोना दोननाय जायो बेखौ नाफामखौ सोनानै बेखौ माने औ थालिर बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ बिदिनो गोथां मोजां जों माबाना माने दोननायखौ जोङो, औ नुनो मोनो आरो। बिदिनो माने खायसेया गोबां नाथाय गोदोनि समावथ' जों गोबां बिदिनो हासुङाव दोननानै जानायखौसो नुयोमोन नाथाय दानि दिनाव बिदिनो जाया होमबा बिदिनो बथल
जोङो बया बथद बिदियाव सोना दोनो आरो ना। गोदोलाय बिदिनो औवानि हासुंआव सोना दोनोमोन ओमफ्राय दानिया बिदि बयामफोर दोनो आरो खाथेनानै गोरानो।
गोबाव दोननो हायो औ आरो बेखौ जेसेबांनो गोबाव दोननो हायो माने एसेबांनो मोजां माने साबसिन गोथाव जायो मोदोमनाया फैयो माने जेसेबां सेवनायजोंसो जायोना बेयो माने जेसेबां सेवहोनो हायो एसेबांनो मोजां आरो ना। बेयो साबसिन जायोबा गोथावसिन जायो औ औ बेखौ बिदिनो हासुङाव सोना दोननायनिफ्राय ओ नै दान बा नै माहासोनि उनाव माने बेखौ खुलिनानै नायनानै माने जोङो बेखौ ओ आरो गोदानै माने माने सारायाव बिदिनो संफिननानै खायसेया बिदिनो थास' बिसंजों जायो आरो खायसेया बिदिनो नायाव बिदिनो होदेरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
जानाय नंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो बिदिनो नार्जि होनना बुङोबाथ' नार्जिजों अमाजों जोंनि जानाया गाहाय बेखौ माने जोङो नारजियाथ' फाथोनिफ्राय जायो। फाथोखौ माने फाथो बिलाइ गोरानखौ औ फाथो बिलाइखौ गिबियाव माने गोथांखौ खानानै बिदिनो फोराननाय जायो फोराननानै जेब्ला रानो अब्लाथाय बेखौ औ। बेखौ माने फाथो होननाय जायो बिदिनो फाथोजों अमाजों।
औ नंगौ।
बिनि थाखायबो जोंनो माने खारै नांगौ जायो।
औ।
बिदिनो फाथोजों खारै होयोब्लासो माने औ सङोब्लासो औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो माने नारजियाथ' गोखा नालाय बेखौ माने रुग्रोयो आरो ना खायसे खायसेया गोखाखौ माने एसे